हेलौ औ नोंथां औ खुलुमबाय नोंथां।
औ गोजोन मोनाबोलिै नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन। मोनाबिलि जारना थाहैबाय।
औ औ नोंथां नोंथाङा दा मा खालामना दं नोंथां?
औ नोंथां आंबो एसे दा मोनाबिलि समनि बायजोआवनो सेथायायावनो जना दङ आरो।
औ औ ओ नोंथाङा दा ओरैनो दं। एबा आं नोंथांनाव मोननैसो कुइसन सोंनो नागिरदोंमोन नोंथां
औ नोंथां सोंजागोन आं दा माने फ्रियनो दंखायोबा ओरैनो दंथयो आरो ना।
औ दा नोंथांनाव आं सोंनि दा जोंनि गामि ओनसोलाव मोननाय बा? औवा औवा बिफांनि सोमोन्दै सोंनायदो आङो? ओ दा जों औवाखौथ‌ गोबां खामानियावनो बाहायनाय जायो नोंथां।
औ नंगौ।
नोंथाङा बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां।
औ हागोन नोंथां ओ‌ जिथुनिखि औवा। औवा होनना बुंबोलाथाय ओ जोङो मोनथियो जे जिथुनोखि औवाखौ जोङो जोंनि जा गामियारि ओनसोलावहाय। गुबैयै मोननाय। ओ मोनसे दंफां हारिनि बिफां लाइफां आरोना बेबो बिफांखौनो होनजागोन।
औ औ।
औ जा बे बिफांखौ जोङो गुबैयै न लुनायाव बाहायनाय जायो। बा जोङो जा खाखोर बिलाइ दिहुननाय बै खाखोर बिलाइ दिहुननायाव बाहायनाय जायो आरोना।
औ नोंथां‌ नंगौ।
औ थिग बेबायदिनो ओ‌‌ जोङो मोनथिगौ जे ओ जानिकि औवा बिलाइ ओ जोंहा औवा बिलाइखौ जोङो ओ जेरैहाय जोंनि हारिमु दामगिरि देंखो दामग्रा सिफुं सिफुंनि सिफुंबो बानायनो हायो। बा जोङो जोंनि जिथुनिखि औवानि न आगोलथ जोंनिया माने औवानि न नसोमोन नालाय बा जोंनिना थोरिनि नमोन जोंनिया फाखा न' गैयामोन आरो‌ना नोंथां। औ थिग बेबादिनो जोङो ओ आगोल माने जिथुनिकि बै औवाजोंनो जोङो। न' बा जोङो बेरा बानायनानै जोङो। थानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो। आथिखालावबो ओ सोरबा सोरबाया गोबाङानो ओ जाहानोखि। ए फाखा न गैया बा फाखाजों बानायनाय न गैया बिसोर माने औवानि न'खजोंनो बानायनानै बा न लुनानै थानायखौ जों नुनो मोनो आरो ना।
औ नोंथां नंगौ।
औ थिग बेबादिनो जोंनिया औवाया ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो जेरैहाय जाथि औवा दोङो बुर खा औवा दोङो। थाइ औवा दोङो थाइ औवा जोंनिया फिसा फिसा औवाया आरो ना जायखौ जोङो उन्दै स समावहाय सेल्थौ बानायनाय जानोकि बेरनाय बैखौ बानायनायखौ जोङो। गेलेनो मोनदोंमोन आरो औ थिग बेबायदि। बेहायनो जोङो औवाजों गुबुन रोखोमनि गुबुन गुबुन मुवा बेसाद बानायनो हायो जेरैहाय जोंनो आबाद मावनायाव बेरा होनो गोनांब्ला जोङो औवाखौ बाहायनाय जायो आरोना।
औ नोंथां नंगौ।
औ ओ बेनि उनावहाय जोङो मैगं थाइगंनि आबाद मावनाय होनना बुङोब्ला जेरैहाय जोंनो जोगोनारनि इ आबाद मावनाय बा लेस्रा आबाद मावनाय बैफोर आबाद मावनायावहाय हाय जानिकि बिसोर माने लाथा लाथा जाथिनि जिनिक कि ओ दंफां लाइफां नायलाय बेफोर माने बागायलाबाय बागायलाबायो। बै बागायलाबायनायनि थाखायनो ओ जानोखि बै औवाखौ ओ जा ओ सां बानायनाय बा औवा बिजौफोरखौ सां बानायनायाव बाहायनाय जायो आरो ना।
औ नोंथां नंगौ।
बायदिहायनो जोङो आरो बुंबावनो हायो औवाखौ अबाव बाहायो होनना बुङोब्ला थाय जोङो हि लामनाय दान्दा बैफोराव बाहायनायखौ जों नुनो मोनो बा जोङो माबाफोर दंफां लाइफांनि बिलाइफोर हानो थाखाय जोङो दान्दा बानायनाय जायो आरो ना। दा थिग बेबादिनो जोङो औवा फाननानै जोङो बा जेनेबा औवा फाननानै ओइ जोङो जा गावनि जा ओ सान न'खरखौ गोसंथानो हाय नुनो मोनो औवानि फालांगि मावनानै आरो ना। ओ जेरैहाय जोङो गामियारि ओनसोलनिफ्राय जोङो खम बेसेनाव बायनानै जोङो जा गिदिर गिदिर दारिमिन खाखोर बिलाइनि दारिमिनफोरावहाय फानहैनानै जोङो गोबां रां आरजिनो हा थायो आरो बुरजारामाव फाननानै। औ दा थिग बेबायदिनो जोङो जा औवा औवा थरसेयाव जोंना जुदि आ खाखोर बिलाइाया जुदि बह जाथोनोखि बहि बै बहिया जुदि जोंनिया आ जिखाम ओ जिखान बुहि ओंखारोब्ला ओ जोंनियाथ' दानिया दासान्दि माने औवानि जा बेसेन बे माने थरसेयाव बाजि रां। आरो जुदि जोङो थो बै बहिया जुदि जोंनिया गांसेयाव बाजि रांखे जि खान ओंखाराबा जोंनिया माने बाज जौ रां जायो आरो दा थिग बेबायदिनो जोङो थस बे औवायाव बाजि ओ बाजौ रां मोनोबा जोंहा ब्रैजौ बाजि रां मुलाम्फा जायो।
दा थिग बेबायाददिनो जोङो माने गोबां मुलाम्फा खालामनो हायो बा जों औवाखौ औवानि बेजोङो गुबुन बेसाद बा गुबुन गुबुन आगु बानायनानै जोङो बेफोरखौ माने जाने हाथाय बाजारफोराव जोङो फानोब्ला माने जबां गोबां रां आरजिनो हायो आरो। जोंहा जेरैहाय जोंनि हारिमु हारिमु दामग्रा देग्रा आगजु थरखा सिफुं बायदिखौ माने जोङो औवानिफ्राय मोननाय जायो आरो ना।
औ नोंथां नंगौ।
औ थिग बेबायदिहायनो जोंहा औवानिफ्राय गोबां गोब ओ गुबुन गुबुन आगजु बानायनाय जों नुनो मोनो आरो। ओ जोंहा माने औवाया जोंनो औवाया जोंनि मिथिंगानिनो मोनसे आ दंफां हारिनि आरोना लाइफां ओ बेबायदिनो जोङो बिनि औवा मेवाइ जायखौ बुङो बर'नि जानायखौ होनना बुंनांगोन औवा मेवाखौ गुबैयै बर' हारियानो जायो आर ना संनानै बेखौ जोङो अनला ओंख्रि फोरजोंबो जोङो जानायखौ नुनो मोनो थिग बेबदिनो माने औवा मेवाइखौ जों जायो बो। बा औवाखौबो फानो जों गावनि सानफ्रोमबो जिउआव बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो औ। दा बेबादिनो ओ नोंथाङाबो जा दंफां लाइफांनि माबाफोर दंफां लाइफां नोंथाङा जा मोनथिगौ बेनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां।
औ हागोन नोंथां। दा आं जोंनि गामि ओनसोलाव रज'नाय बा थानाय बिफां लाइ फानि सोमोन्दै बुंनि दा औवा औवाखौथ' नोंथाङा बुंबाय आं औवाखौबो खेबसे बुंनो हायो दा औबवाखौबोथ' जोंनि गामिन ओ बयहाबो न' थाखायो बारियावहाय औवा बागान। नङा होमब्ला? जायखौ न' लुनाय बा जायखिजाया खामानिफोरावनो बाहायनाय जायो जेरै धोरोमारि बिथिंफोरावबो सोरबा न'खरा मानसि थैब्लाबो औवा सावनायखौ औवाखौ बाहायो आरोना मानसि सावनायाव।
औ नोंगौ।
आरो बेखौ खाम संनायफोरावबो बन हिसाबैबो बाहायनाय जायो। आरो औवानिफ्राय बानायनाय जेरै आगजुफोर जेरै गिसिब, जेखाइ, खबाइ ओमफ्राय दाला, सान्द्रै बायदिफोर जिरायग्रा सफ ओ सियार सफा बिदिबो बानायनाय जायो आरो ना नोंथां औवानिफ्राय। बेनिफ्राय औवानिफ्राय आरो खायसे ओ डिजाइनफोरबो बानायनाय जायो आरोना नोंथां साजायनाय दोननाय जेरै बिबार दोनग्रा मुवाफोरबो
औ।
बा बिदिनो खायसे सामसफोरबो बानायनाय नुनो मोनो बिफां लाइफांनिफ्राय जों इन्टारनेटफोराव गुबुन हादरफोरावथ' गोबां बानायना माने बिदि चाइना जेरै जापानफोराव।
औ।
औवानिफ्राय जेरै ओ कापफोरबो बानायनाय नु नो मोनो जोङो बा गारबा बायदिसिनाफोरबो। बेनिफ्राय ओ औवाखौथ' जोङो बिबा जेरै फरायसाफोरा लिरनायाव बाहायनाय खागज बा बहि बेखौबो औवानिफ्राय बानायनाय जायो होननानै मिथिनो मोनो जोङो।
औ औ।
दा जेरै औवानिफ्राय मोननाय ओ औवा मेवाइ बेखौथ' मैगं संनायाव बाहायो जों जाग्रा मुवा हिसाबै।
औ।
जेरै बर'फोराबो बाहायो बा नर्थ इस्टनि गासै सुबुंफोराबो बाहायो। बेखौ चाइना, जापान बेफोरावबो करिया बायदि फोरा हादोरावबो जानाय जायो आर ना औवा मेवाइखौ। दानिया ओ दानि सुबुंफ्रा औवा मेवाइनि बिजनेस ओ खालामगासिनो दं आरो ना औवा मेवाइखौ बिदिनो आसार बा बिदिनो ओ साटनि होनो बानायनानै, फोरानना दोननानै बिदि फाननाय बिजनेस खालामनायखौ नुनो मोनो आरो ना दानिया बेखौ अनलाइन खालामनानैबो ओ बायनायफोरखौ जानो लुुबैबा बाय अनलाइन खालामना बायनानै जानायखौबो नुनो मोनो।
औ।
थिग बेबादिनो औवानिफ्राय जेरै खामानि मावनायाव बाहायनाय नांगोलावबो औवाखौ बाहायनाय जायो जेरै ओमफाय ओ मै जायखौ हालेवनायाव बाहायनाय जायो मै, खदाल आरो सेखानि आखाइ, खदालनि दान्था, रुवानि दान्था बानायनायाव बाहायनाय जायो आरो ना।
औ।
बिदिनो न' लुनायावबो बाहायनाय जायो बेरा होनायाव, दर्जा बानायनाय। आरो बेबायदिनो जोंनो औवाखौ गोबां खामानियावनो बाहायनाय जायो जेरै ओ बाथौ सालिफोराव बे रा दुमनाय बा न'नि बेरा होनाय।
औ बाथौ बानायावबो बानाय जायो आरो ना।
औ औ नोंथां। बेनिफ्राय आरो बेखौ मानसि थैबाथ' सावनायाव जोंनिया बाहायनाय जाखायो। बेबायदिनो ओ औवाखौ खायसे गोबां रोखोमनि औवानि जाद दों आरोना दा जोंनि हा ओ आसामावनो गोबां रोखोमनि औवानो जादोंमोन नाथाय खायसे खायसे औवा निजादफोरखौ जापान चाइनाफोरावसो मोननाय जायो आरोना नोंथां। खायसे गिदिर गिदिर जायखौ बुरखा औवा होनो। खन्थ'सो औवादों जाय खुन्सु ब्रे ब्रे औवा आरो ना। ओमफ्राय थाइ औवा जाथि औवा बिदि दोङो। थाय औवाफोरनिफ्राय जेरै दामब्रा आगजु थरखा। सिफुं गंगना बायदिसिना बानायनायबो जायो आरोना।
औ।
नोथां। औ नंगौ आरो बेनिफ्राय गोबां बायदिसिना दानिया ओ औवानिफ्राय बानायनाय। मुवाफोरबो गोबां फाननाय जायो हाथाय बाजाराव बिदि औवानिफ्राय बानानाय। ओ आगजुफोरा सि दानायाव जोबोद मुंदांखा आरोना डिजाइन फोरा साब समायना जानायनि थाखाय जेरै त्रिपुरा हादोर ओ आसामनि ओ जोंनि नर्थ इस्टनि इण्डियानि त्रिपुरायाव बिनिदिनो आखाइजों बानायनाय औवानिफ्राय बानायनाय राइदोंनिफ्राय बानायनाय मुवा बेसादफोरा जोबोद ओ माबा आरो ना फेमास।
औ मुंदांखा औ।
औ बेनिफ्राय ओ आलना जग्रा सियार बिसना बेनिफ्राय बिदिनो खिरखा साजायग्रा फुल दोनग्रा जायखि जायाखि गिसिब उनु बेबायदि। ओ टाप उनु बानायनाय नुनो- नुनो मोनो आरोना
औ।
बा बायदिसिना गोबां फेमास ओ आ त्रिपुराया बेनि थाखाय। औवानि बानायनाय आगजुफोरनि थाखाय। दा जोंनियाव ओ जोंनियाबो बेबायदि ओ सुबुंफोरखौ ओ फोरोङोब्ला बेफोरबायदि खालामानाय ओ माबासा मावनांगौ औबवानिफ्राय मा मा बानायजायो होमबानिया जोंनि गामि ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरा जोबोद मुलाम्फा मोननो हागोन आरोना नोंथां फोरोङोबा जुदि बेफोरखौ। औ हाथाय बाजाराव फाननानै दा जोंनि बर' सुबुंफोराथ' गोबाङानो जेखाइ खबाइ हेबनो रोंगौ दा दैज्लां बोथोराव ना जानो थाखाय ना गुरनायाव बाहायनो जेखाइ खबाइ सेन बेफोरखौ गोबां नांगौ जायो आरोना दैज्लां बोथोरावहाय ना जानो थाखाय।
औ
बेखौ हाथाय बाजाराव फाननानै गोबां मोननो हाथों जुदि बेखौ सोलोंनो लायोब्ला। रोङोब्ला बानायनायखौ। औ आगोलनि बोराय बुरैफोराथ' रोंगौ दानिया नाथाय दानियासो बावगार जोबलांबाय आरो ना बिदि बानायनो सेंग्रा सिख्लाफोरा।
औ नंगौ।
दा नोंथां जोंनिया समाबाव जाबाय। नोंथां ओ आंजों रायज्लायनो सम होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम साबायखर बावहरबाय नोंथां।
औ गोजोन्थों नोंथां गोजोननाय थाबाय।